हेलौ‌‌ नोंथां खोनादोना? हेलौ
औ औ खोनादों ओमफ्राय जाखांबाय?
औ जाखांबाय
उम माजो माजों जाखो?
ओ जानायाथ' ओ मा होनो जोंनि बर'नि अमा बेदर आलु बिदि जाबाय ओमफ्राय नोंथां मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंनाव फन खालामबाय
ओं दे
ओ जिथुनाखि जोंनि जिउ राहा थांना थानायनि जिउ राहा जेनाखि जिउ राहा होननानै बुङोबाथ गुबुन गुबुन रोखोमनि थाहैबाय नङा होमबा बेनि गेजेराव ओ जिनाखि जों फालांगि खालामनाय आबाद मावनाय बेबायदिनो खायसे खायसे मानसिया हाजिरा खामला मावनानैबो गावनि नखर आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ जायो बा दा बैफोरनि गेजेराव जिउ राहा होननानै बुङोब्ला आं
ओं
नुनो मोनो बा मोनथि मोनो जिउ राहा हो होननाय लोगो लोगोनो ओ‌‌ आखाइनि जिखिनि बिद्दा जायखौ जों इस्केल होननाय इस्केल थायोब्लानो आथिखालाव माने साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जुदि आखा आखाइनि बिददा थायोब्ला ओ आ बेजोंनो माखासे रां आरजिनानै गावनि ओ नखर आरो गावखौ दैदेनलांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो ओ खायसे खायसे मिस्थ्रि मावनानैबो उम राज बा बायदि बायदि मिस्थ्रि मावनानैबो बा ननि मिस्थ्रि मावनानैबो ओ बेबायदिनो ओ संसारखौ जालांनो हायो बा गावखौ दैदेननो हायो बा गावनि जिउ राहा
राहाखौ दैदेनलांनो हायो आरो उम उम उम
थिग बेबायदिनो ओ खायसे खायसे मानसिफोरखौ नुनो मोनो आबाद मावनानैबो ओ गावनि जिउ राहा बा गावखौ लिराय लानायखौ नुनो सासे मोजां आबादारि जायोब्ला ओ आबाद मावनानैबो गोबां गोबां ओं रां आरजिनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ नुनो मोनो आबादखौबो आथिखालाव ओ गोनखोआरि मुगाजों मावसो हायो जेरै ओ बोसोरावनो खेबनै खेबथाम गाम आबाद मावनानै आबादनि फसलखौ दिहुुननानै माखासे आबादारिफ्रा गावनि जिउखौ ओ दैदेनलांनायखौ जों
मोनो
जेरै हमनानै ला ओ माइ आबाद थाबाय बेनि गेजेराव ओ गोरान खेथि जायखौ होनो जों मेसें बोथोराव मावनाय जायो बेफोरनो आरो दैलांआवबो माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो
म भिनदि बिदि बिदिनो बिदि बिदि आ फोरला
फोरला खुन्दुलि बेबायदिनो दैजलां बोथोरावबो मावनाय नुयो आरो खायसे खायसे मेसें बोथोराव बिदिनो मटर आलु लाइ बेसर मुला बायदि बायदि रोखोमनि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनायखौ नुनो मोनो आरो एसे मोजां आबादारि हिसाबै
थिग बेबायदिनो नोंसिरनिथिं मा मा मा आबाद मावनाय जायो आरो माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बा जोंनि बर'फ्रा माबायदि संसारखौ जालांगासिनो नोंसोर
आं दा आं साननायाव आरो आंबो मावा हिसाबै आंबो मिथिगौ आरो एसे बिदिनो आंबो न'नि आबाद गोरान बानाय मैगं थाइगं लायो आरो बिदिनो मेसें बोथोर बोथोराव बिदिनो आलु बिदिनो कफि बिदिनो गायो आरो मथर बिदिनो गायो आरो आं बिदिखौ गायनानै आं एसे मिथियो आरो बिनो गायबोयो आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो दैलांआवबो मावो आरो आं बिदिनो एसे एनै मावखायो नालाय बिदिनो दैलांआव बिदिनो थारुन गायो जों
औ
थादुनखौ मोनथिया होनबा मिथिखायोना थादुन बिदिनो जोगोनार खुमब्रा बिदि गायजोबो आरो मैथा सिख्ला बिदिनो पथल बिदिनो खालामो आरो ओमफ्राय बै सबाइ बिमा बेफोरो फसायो बेफोरबायदि मावनानै जाबोगासिनो दं आरो जोंनियाव जोंथ'नो साख्रि बाख्रि गैया नालाय बिदिखौ मावनानै जानांगोन ना नङा होमबा बेफोरबायदिनो जों दा जाफुंगासिनो दं आरो बेखौ बे मावनानैनो फोरबायायदि
माखासे संसार जााबफुनाय बा लाइमोनफ्रा मा-मा खामानि मावनानै दा संसार
बिदिनो बिदिनो जाय गैथारै बे बिसोरथ' मालायनाव हाजिरा मावो बिदिनो बागान बुगानाव हाजिरा मावो आरो साहा बागानाव मावो सोरबा बिदिनो बायदिसिना दुब्लिफ्राव माइ गायो आरो सोरबा सोरबा माइ गायो दा दैलां बोथोर बिदिनो आलि दाननाय माइ गायनाय सौफैबायना बिदि मावो आरो बिदिनो आरो बिदिनो मावनानै गावबा गाव मोनफा मोनफा मावनानै जालांगासिनो दं आरो
औ नोंथांमोननिथिं ओ जुमाय फाननानै जौ संनानै जाग्रा मानसिफोर दंना गैया
ए बेफोरथ' बर' हिसाबै बर' जायगा हिसाबै दङ आरो जोंनिथिंबो मावो बिदिनो जुमाय फाननानै अमा अमा फिसिनानै जिउ खुंलांगासिनो दं आरो जोंनि खाथि खालायावबो दङ आरो बिदि बिखौ नुबोगासिनो
जोंनिथिंबो बेबायदि बिदिनो माखासे सुबुंफ्रा बेबायदिनो जुमाय संनानै बा जौ मावनानै फाननानै न'खरखौ जाला न'खरखौ सालायलांगासिनो दं आरो, न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दं आरो बेबायदिनो जुमाय फाननानै खायसे-खायसे मोजांबो जालांदों माने न'खरफ्रा जेरै-फरायनाय, लिरनाय बेजोंनो खरसा-बरसा होनानै, बा नों दहाय होननाय बायदि अमा फिसिनानै, दाउ फिसिनानै, ओ जुमाय संनानै जुमाय सं ब्ला माने जोंनि बर'फ्रा माने जुमायनि अफ्रिखौ अमानो होनांगौ जायो नालाय ओरै जुमायखौबो संबाय अमानोबो आदार जाहैबाय अफ्रिया बेबायदिनो अमायाबो देरबाय ओमफाय जुमाय संनानैबो रां आरजिनानै गावनि न'खर दैदेनलांनाय बा बेबायदिनो दैदेनलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो जोंनि थिंबो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो जुमाय मावो ओ मावनाय खौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजावथ' बे जुमाय होननाया थाखायो, जेनाखि आरो बेबायदिनो आथिखालाव जुमाय फाननानैबो माने माखासे जोंनिथिं दासिमबो आरो ओ न'खर सालायगासिनो दङ माने मा होनो मानसिफ्रा बुंब्लाबो सालायनांगौ जादों आरो माखासे सुबुंफ्रा औ मानो होनोब्ला जोंनि माखासे बिमा बिफाया माने गोरों गोराबो नङा लेखा फरायनायबो नङा खायसे खायसे जायनि जाहोनाव जेबो उफाय गैयिनि थाखाय जुमायखौनो मावनानै गावनि न'खरखौ बा फिसा फिसौनि फोरोंनाय खौ दैदेनलांनांगौ जादों आरो बेबायदिनो
आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खायसे हाजिरा खामला मावनानैबो जानायखौ नुनो मोनदों खायसे खायसे दासिमबो जोंनि बर' समाजाव मा होनो डेभेलप जायाखै खायसे खायसे दासिमबो हादानफ्राव थांनानै बन दाननानै जानायखौबो जों नुनो मोनो बन बन फाननायखौबो नुनो मोनो। आरो बन फाननानैनो गावनि जिउ राहा गावनि जिउ राहाखौ खालामना लानांगौ जायोबा गावनि जिउखौ बा न'खरखौ दैदेन लांनांगौ जायो आरो। खायसे खायसे सुबुंफ्रा आरो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन बेबायदिनो सोरबाबा ओ टाउन सहराव थांनानै बेफार फालांगिबो खालामनांदों। ओमफ्राय ओ बिजनेसबो मावहैनांदों जेथ'नाखि अबबा मालखौ फानस सनानै बा मैंगं थाइगंखौ ओ बायस'नानै गुबुननो फानस'हैनाय बबेबा गुबुननो फानहैनाय बेबायदिबो फाननानै ओ न'खरखौ दैदेननायखौ बा गावनि जिउ राहाखौ जोङो नुनो मोनो आरो खालाम बालानो।
ओ ओ
थिग बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला थालिर फानो थालिर बेफारि खालामो खायसे थालिर खौ गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै बिदिनो बर' गामियानो जा बा गुबुन जाथिफोरनि गामियाव जा थांनानै थालिरफोरखौ ओ सोंनानै मालिकनिफ्राय दाननानै लायो लानानै हाथाइ बाजाराव लांनानै फानहैनाय नुयो खायसेया बाइकफोरजोंबो लांनानै फानहैयो खायसेया साइकेलजों लांनानै फानहैयो आरो खायसेया बेबायदिनो ओ गारिफोरजोंबो जमा खालामनानै बुरजा खालामनानै लांनानै फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जिउ राहा खालामना लानायखौ नुयो आरो आरो खायसे खायसे ग'य बेफारबो खालामनाय नुयो। ग'यखौ ओ दाग लानानै बारिखौ लानानै हाननानै फानहैनानै बेबायदिनो ओ बेफार खालामनाय नुयो आरो बेबायदिनो गावनि नांगौखिनि ओ जिउ राहा दानायाव नांगौखिनि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानायखौ जों नुनो मोन आरो
बेल' नङा ओ बेबायदिनो ओ मैगं थाइगंनि बेफारफ्राथ' थाखाबाय बेनि अनगायैबो ओ सोरबा सोरबा बेबायदिनो ओ
मा होनो बेखौ अन्थाइफोर खौबो बुथुमनानै दैमानिफ्राय अन्थाइ बालाफोरखौबो बुथुमनानै ज'मा खालामनानै फानहरनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ गावनि जिउ राहाखौबो हाजिरा मावनानैबाबो आरो खायसे फैसा गोनांफोरा ओरैनो अन्थाइ बालाखौ बिथांमोननि ओमफ्राय बायस'नानै फानहैनानै गाव गावनि जिउ राहाखौ खालामनाय नुनो मोनो आरो ओ खायसेया ख'वारि लासै ख'वारि लानानै ओमफ्रायबायदिनो ओ अन्थाइ क्रेसार ओम क्रेसार मेचिन फज'नानै अन थाय सौनानै बेबायदिनो फानहरो आरो खायसे एसे गोरिबफ्रा अन्थाइ, बाला, अन्थाइखौ बुथुमनानै जमा खालामनानै बिथांमोननो क्रेसाराव हैसिगोन। क्रेसारनिफ्राय आरो गुबुनाव फानहैयो बेबायदिनो गावजों गावनि मोनसे सोमोन्दो थालायनाय जिउ राहा दानायाव जों नुनो मोनो आरो बयबो बयजों सोमोन्दो थालायो आरो ओ दिनै सासे सासे आबादारिया ओ सासे फालांगिजों सोमोन्दो थाबाय। बेबायदिनो जिउ ओमफफ्राय सासे फालांगि आरो गुबुन सासे फालांगिजों बिदि सोमोन्दो थाबाय बेबायादिनो जिउ राहा दालायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ खोब मोजां मोनबाय नोंजों रायरायनानै बेखिनियावनो
गोज गोजोननाय थाबाय दे ओ दे।